नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
नोंलाय मोजाङैनो खोनादों?
औ मोजाङै खोनादों नोंथां मोजाङैनो दंना नोंथां?
उम दङ नोंलाय?
औ मोजाङैनो दं नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना दिनै दाउ ब्रयलारजों खुमब्राजोंसोमोन।
अ गोथावानो नोंथां। जोंना अमाजों खारदेनदोंसोमोन नोंथां
उम ओरैनो दा मा खालामगासिनो
ओरैनोथ' गोलोम गोलोम बोथोर नङा नङा होमबा नोंथां गरम जायो मोनायाव उन्दुनो हाया बिनि थाखायनो, दसे सम लागबाय थानाय जोंङो लामायाव जिरायनानैनो दंङ।
उम
बार खोलो खोलो नाङोना नोंथां बिनि थाखायनो जिरायनो मोजां जायो। न'आवथ' थानो हायाना न नोंथां गरम बोथार।
उम।
बेनि थाखायनो लामायाव दसे जिरायो जोङो।
ओम नोंगौ थारैनो, ओम थारैनो नों गौ बे बो-बोथोरावथ' नोङो फांखानि बारनिख्रुइ लामाफ्राव थायोब्ला फ्रेस बार मोनजायो जेनेबा।
औ नो
बेखायनो लामाफ्राव थायोबा मोजां आरोखि ना।
औ
उम दाथ' नै न' सिङावनो दं ओरै।
अ
उम।
न' सिङावबो बार नाङो नामा नोंथां?
फांखानि बार जायो ओरैनो।
अ
ओम बोथोरफोराबो बिराद गरम ना हो?
नोंथांमोनना फांखा जेनेबा फांखा सालायबा न'नि गरमजों फांखायाबो गरम जायोना बेबायदि जाया?
ओम जायो बांद्राय बांद्राय होबाथ' जायो गरम माने फांखा होबाबो माने गरमखौ सैज' खालामनो हायि बायदि जायो। ना बांद्राय। एक्सुलि बेफोर मानि बोथोरनि थाखाय जानाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नों
उम दा उम बोथोरनि थाखायनो माने बेफोरो गरम बोथोरफ्राबो माने सिगां समफोराव जेरैबायदि गरम जायोमोन। उम दा बेनि अनगायै माने सहायथा वै माने बांद्राय गरम जानाय जों नुनो मोनो।
औ
ओम बेफोर जेनेबा मानि थाखाय जानाय होननानै नों सानो एसे
गरम बारा जानायखौ नङा होमबा नोंथां?
उम
गरम बारा जानायखौ होनोब्ला नोंथां जोंनाथ' दासान्दि बिराद बयबो बिफां-लाइफांखौ बिराद रो गोबां बुरजा रोखोमै दानफायो आरो फानो। माखासे जरायनायाव बानायनो बा बाहायो आरो माखासेफ्रा बिल्डिं- थिल्डिं लुनायाव हाखावनानै जे गोजौआव होयोना? जेरै जेखौ जोङो साथारिं बुङो नङा होमबा नोंथां होबथानो थाखाय सिमिटखौ
उम
बिल्डिं लुनायाव बाहायोना बेखौ बेयाव गोबां रोखोम नि गोबां बिबांनि एबा गोबां बिबांनि बिफां दानफायनाय जायो । मानो होनबा नोंथां?
ओम
जोङो बे बिल्डिं लुयोब्ला बिफांनि बे हाखावनानै जे मोननाय बाथाम होनो बेखौ जोङो गोजौआव सुंथानो सिमेन्टखौ लाखिनो थाखाय, होबथानो थाखाय, बाहायनाय जायो नोंथां। बेनि थाखायनो अ बिनि थाखायनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो नङा होमबा नोंथां।
ओम
बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो बार फोरखौबो जीं मोजाङै मोनला अक्सिजेन फोरखौबो जों बांद्राय मोजांओय मोनला आरो गरमाबो बांसिन जानो हमबाय नङा होमबा नों
उम औ
अ बेफोरबायदिनो आरो नोंथां।
ओम
आरो
नों जेरै बुंदों बेबायदिनो आरोखि ना बिफांफोरखौहाय जों बांद्रायनिफ्राय बांद्राय दाननाय जाबाय जेनेबा न'खरनि बायदिसिना खामानियाव बाहायनो थाखाय
औ
बा जेनेबा बनारि अर जरायनो थाखाय जों दानफाओ दं आरो आरो दानफायोल' खिन्थु जों मा बिनि जायगायाव जों गोदान बिफां गायनो बाग्रा जाबाय जेनेबा गोदान बिफां गया जों दानफैबाबो आरो गायोबाबबो मा खालामो जोङो, आदोर खालामनानै लाखिया वाय माने देरजासिम जों आदोर खालामा
औ
गायनायनि मुङाव ओरैनो गायबाय दोनबाय, बियो उनावहाय मा जालाङो -जालाङा बेखौ खुनु आदार खालामनाय गैला नालाय
दा बिफां लाइफां जोबस्रांबाय एनिफ्राय माने गरम बोथोरबा बांद्राय गरम गोजां बोथोरबाबो बांद्राय गोजांनाय माने जायनिखि जाथावै बेफोरो जानो हमबाय नङा होमबा
उम उम
हम
औ नोंगौ नोंथां।
ओरैनोथ' जों दंफां ओम ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा मिथिंगायारि बिफां - लाइफां बेफोरखौहाय जों माब्रैरैहाय जेनेबा जोङो गायनांगौ आरिनांगौ होननानै नों सानो
बिफां लाइफांखौ
औ
बिफां लाइफांखौ जोंङो गायनायाथ' गोबां रोखोमनि गायनांगौ गायोबा जोङो नोंथां। जों बिफां-लाइफां गायबा गोबां जोंहा, जोंनि थाखायनो गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां?
उम
जोंहा सरासनस्रायै गोग्गो बार मोनगोन नङा होमबा नोंथां ।
ओम ।
आरो जोंनि थानाय थासारिफ्राबो जायगाफ्राबो मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां सोमखोर समायना नुगोन आरो जों बिफां गायनायनि सायावनो जों जेब्ला खामानि मावनानै फैयो अब्ला जोङो बिफां सिङाव जिरायनानै थानो हागोन नंङा होमबा नोंथां
ओम ।
जों जोंहा बिफां सिङाव बिफां सिङाव सायायाव जिरायोबा जोंहा खामानि मावनानै मेंनानै जेब्ला जों बिफां सिङाव जिरायो अब्ला बिनि खोलो-खोलो बारनाय बारा जोंनि बिखाखौ बिलिरलाङो अब्ला जोंनि देहायाव सुग्लायनाय बा मेंगानाय मोनोना नोंथां ।
उम
जे मेंगानायखौ जों फांखायाव जिरायनानै मोना
औ ओम ।
नंगौ थारैनो हो
आरोबाव नोंथां बिफां लाइफां बा जोंना हां लानायनि थाखाय अक्सिजेन मोननायफ्राब अक्सिजेन मोन ना जोंङो नोंथां
औ
बांसिन बिफां लाइफां गायबा जोंङो बांसिन बिबांनि अक्सिजेन गो गोबार मोनगोन नङा होमबा नोंथां हांलानो
ओम ।
जायजों जोंहा गोबां बेमार आजार जानायफ्राबो खम जागोन नङा होमबा नोंथाङा
होम
मानो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङासो जोंनि बारखौ जोथोनै लािसै नङा होमबानो नोंथां गोग्गो खालामो बिफां लाइफाङासो बिनि थाखायनो नोंथाङा बुंनो थाङोबथ' दाथ बोथोर गोलोम बोथोर आरो नै गोजां बोथोरा फैनोसैलाय नंङा होमबा नोंथां
ओम ।
नोंथांङा गोलोम बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो ना गोजां बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथां
आंथ‌ गावारि बिथिङै आं बांसिन मोजां मोनो होनोबा माने गरम बोथोरखौनो मोजां मोनोमोन आरोखि
औ ।
खिन्थु आथिखालाव मा बांद्राय गरम जाथारबाय नालाय । द बांद्राय गरमबाबो माने सहायनो हाथावै बायदि मोनो आरोखि गोजां बोथोरखौ बांद्राय गोजां बोथोरखौ आं मोजां मोना आरोखि मोननायालाय । आं गोलोम बोथोरखौनो मोजां मोनो नाथाय । बांद्राय गरम जानायनि थाखाय बेखौबो माने सहायनो हायि बायदि मोनो आरो ना ।
औ औ नंगौ नंगौ
ओम ।
ओरैनोथ' जोंङो बिफां लाइफां गायनाय जे बोथोर होनोबा दैज्लां बोथोरखौनो जों मिथियो जेनेबा
औ ।
ओरै हमनानै लादो बैसाग मासनिफ्राय जागायनानै
औ
बे मास बे बोथोरखौनो जों बिफां लाइफां गायनाय होननानै साननानै लानाय जायो ।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां ।
दा जोङो बिफां लाइफां गायनायनि मुङावहाय । जोङो बोथोर नायनानै गायालासिनो माखासे जेनेबा बोथोर बारनानै गायनाय आरिनाय बेफोरखौबो नुयो । उ नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
बोथोर थांनायनि गायनाय थासारिफोरा जायो जायो जेनेबा नोंथां माखासे बोथोरावथ' जोङो जेनेबा गोजां बोथोरावथ' जों अखा ख मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां?
उम ।
ओ आरो गोजां बोथोराव बिफां बिलाइफ्रा राननानै सिरिलांजोबो नङा होमबा नोंथां?
उम ।
आरो बेयाव जोंहा बिफां लाइफां गायनो बिराद गोब्राब जायो । नङा होमबा नोंथां फोथांनो थाखाय थेवबो खायसे-खायसे मानसिफ्रा सुबुं खायसे खायसे सुबुंफोरा मेसें मेसिनाव दै मेसिनजों दै होनानै एबा । गोबां रोखोमनि हासार होनानैबो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो बिफां-लाइफांफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो आं नोंथां ।
उम ।
आथिखालनि जुगावथ' जों । दैखौ बुरजा बिबांनिबो बाहायनोबो हायो मेसिननि गेजेरजों । नङा होनबा नोंथां जेरै जोङो । गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर मेसििन होबा बिफां लाइफां गायनानै गिदिर गिदिर । दै बुरजा बिबांनि दै होनोबा जोङो गिदिर गिदिर मिचन बायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां दैनि मेसिन ।
औ ।
जायजों जों फुख्रि एबा बिलोफ्राव लागायनानै जोङो पाइपबो बोनानै नांगौखिनि दैखौ जोङो फिफाङाव रानसार रानसार होनाय जायो नङा होमबा नोंथां ।
ओम ।
बेफोरबायदि प्रसेसजों आङो नुनो मोनो जे मेसें बोथोरफ्रावबो गो गोजां बोथोरफ्रावबो बिफां लाइफां गायनाय
उम ।
जोंना नोंथाङा बुंदोंमोन दैज्लां बोथोरा औ दैज्लां बोथोर एबा गोलोम बोथोरा मोजांसिनानो होनजायो मानो होनबा नोंथां जोंहा गायनाय फुनाय । जानाया बेयावनो मावनाय बांसिन जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ ।
मानो होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव अखा फैयो नङा होमबा नोंथां? जे अखाजों जोङो माखासे रानस्रावना थानाय हाफोराव जेरै अखा गोग्लैबा जिउ मोनफिननाय बायदि जायो नङा होमबा नोंथां?
उम ।
औ जोंहा बेफ्राव एसे एनै थानाय हफोरखौ जों